हेलौ नोंथां
हेल' नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ ओ नोंथाङा फ्रि दङ' ना? हेलौ नोंथां। हेल'
औ हेल'
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। अ आं नोंथांखौ कल हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथांजों फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सो हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे।
अ अ बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय जे बिगियाननि जौगानाय नङा होमबा। ओ आथिखालाव बिगियाननि जौगानायाव जोङो गुबुन गुबुन आयदाजों खम समनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन जिखिनि जाया मानोे ओ मावनाय-दांनायनि बेलायावनो जा जानाय-लोंनायनि बेलायावनो जा जों जोबोद जौगानायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा गोदोनि समनिफ्राय। दा बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन थारैनो
औ
बिगियान होननानै बुङोब्लाथ' जों सरासनस्रायै जोंनि मिथिंगायारि आरो जोंनि मुलुगनि
सोमोन्दै जों थार जाथायफोरनि सोमोन्दै नायबिजिरनाय फरायसंनाय आरो माखासे प्रेक्टिकेल वार्कफोरनि गेजेरजों जोङो थार खोथाखौ मिथिनो हानाय फरायसंनायखौनो बुजियो
दिनैनि गोदान मुलुगावहाय बिगियाना गोबां जौगाबाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय आरो माखासे गोनां खामानियाव जों बिगियाननि बिफावखौ गोबां मख'नो हायो
औ
बिगियानाहाय जोंनि सानफ्रोमबोनि सावस्रि सासेया गुबुन सासेजों फोनांजाबलायनाय जोंनि आबाद सोलों नाथाय ओ जोंनि दारिमिन ओ फालांगि गोबाङावनो बिगियानाहाय गोबां बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो आं ओ नोंथांजों बिगियाननि माखासे गुबुन गुबुन बिथिंफोराव ओ बिहोमाखौ गोख्रोङै सावरायनो सानदों ओ गिबियाव जों मख'नांगोन सावस्रि बिथिङाव मेडिकेल साइन्सआव ओ बिगियानाहाय आथिखाल ओ सावस्रि बिथिङाव गोबां बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनो मोनो गोदोनि दिनावथ' जों मिथिखायो बिगियाना बारा जौगानाय नङामोन बेनिखायनो जों ओ जोंनि बेराम आजार जायोब्ला माखासे जोंनि नांगौ जानाय मुलि दा भेक्सिन खौहाय जों गोरलै मोननो हायामोन बेबायदिनो जों बांसिनानो हाग्रा बंग्रा एबा मिथिं बिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां बायदि बेनो जों जोंनि बेरामखौ सोखाना लानो गोनां जायोमोन ओ नाथाय आथिखाल बिगियाननि जौगानायावहाय जों ओ गोबां रोखोमनि गानो रोङै गिदिर गिदिर बेरामनिफ्रायबो जों रैखा मोननो हासै ओ बिगियाननि जौगानायाव जों ओ गोबां रो रोखोमनि बेरामफोरनि भेक्सिन एन्टिबाइ'टिक आरो गोबां मुलिफोर दिहुननायखौ जों नुनो मोनसै ओ बेबायदिनो जोङो माखासे ओ जौगा थाखोनि टेक्न'ल'जिफोर बाहायनानै आथिखाल जों बेराम फाहामनायावहाय बाहायनाय नुनो मोनसै बिगियानखौ बाहायना जेरैहाय ओ एम आर आइ सिटि स्केन आल्ट्रा साउन्ड बेफोरनि गेजेरजों जों गोबां ओ गानो रोङै बेराम फोरनि सोमोन्दैबो जों मिथिनो हायो आरो बेफोरखौ थाबैनो सोखानायाव जोंहा गोबां हेफाजाब जायो बेबायदिनो बिगियानजोंहाय जों गोबां ओ बेबायदिनो गानो रोङि बेराम आरो गोब्राब बेरामफोरखौहाय जों एसेल' समनि गेजेराव मोजां आरो गोनांथि बायदि फामह बोनायखौ गोनांथि बायदि मुलि बाहायनाय बिजिरनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जों बिगियान आरो बिरोंदामिननि गेजेरजों ओ गोजानाव थानाय ओ सासे सुबुङा गोजानाव थानाय गुबुन सासे सुबुंजों जों गोरलैयैनो खौरांफोर लालायनो हायो। ओ बेबायदिनो जों डाटाफोर सेयार खालामलायनो हायो इनफरमेसन सेयार खालामलायनो हायो बेबायदिनो कम्पिउटार आरो स्मार्टफननि गेजेरजों जों ओ गुबुन जायगायाव थानाय एबा गुबुन जायगानि बेजों खौरां गोनां खौरांफोर आरो जाथायफोर सानसेयाव मा मा जादों बेफोरखौ जों मिथिनो हायो बेबायदिनो जों ओ गोनां डाटाफोर जेरै ओ इमेल आरो भिडिअ कल ओ ससियेल मिडियानि गेजेर जों जों सासेया गुबुन सासेनिसिम दैथायहरनो हायो बेफोर गासिबो बिगियाननि जौगानायनि थाखायनो जाजोबदों बेनि अनगायैबो जों ओ बिगियानखौहाय सोलोंथाइ लानायावबो बाहायनो हायो ओ जेरैहाय जों अनलाइन क्लासनि खोथाखौ मख'नो हायो डिजिटेल लार्निं प्लेटफर्म फोर ओ। जों गोबां सोलोंथारि एपफोर इउटुबसफोरनि गेजेरजों जों सोलोंथाइयावबो बिगियानफोरखौ बाहायनो हायो आथिखाल थाखो खथाय एबा क्लास रुमफोरावबो जों ओ जौगा थाखोनि डिजिटेल ओ जोंनि बिगियानखौ बाहायनानै जोङो क्लास लानायफोराव बाहायनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जों गोरलैयैनो ओ। गोनां जानाय फराफारिजों सोमोन्दो थानाय जों फुंखाफोरखौ गोरलैयैनो फोरमायलायनो हायो। बेबायदिनो आथिखाल ए आइ नि गोहोमखौबो जों होननांगोन ए आइ आबो बिगियाननि दिहुनथाइनिनो मोनसे बाहागो जायनि गेजेरजों जों गोरलैयैनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि दिहुनथाइ लोगोसेनो गोनां जानाय और। खामानिफोरखौहाय जों एसेल' समनि गेजेरावनो गोरलै मावनानै लानो हायो बेबायदिनो बिगियाना गोबां बिथिङाव जोंखौ बिहोमा होदों होनना जों बुंनो हायो। आं नोंथांनिफ्रायबो गियाननि जौगानायनि सोमोन्दै मिथिनो सानबाय नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
बेनि नोंथाङा फोरमायनाय बादिनो आथिखालावबो जौगानायखौ नुनो मोनो। गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि सुबिदाया एखेबारे गैया होनना बुंनांगौमोन। दा हान्था मेलानि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोबोद उसुबिदा जायोमोन लोगोसेनो आरो थांलाय फैलायनि जा खौरां लालायनाय जा मावनाय दांनायानो जा जानाय लोंनायानो जा जोबोद बेफोरबायदि सामाजिक भाबै माने मावनाया जोबोद उसुबिदा जायोमोन आरो दा आथिखालाव स माने बिगियाननि जौगानायाव जोङो जोबोद गुबुन गुबुन राहा गुबुन गुबुन आयदा माने ए थु जेद बुंनानै माने जौगानायनि थ्रुयैनो माने मावनायखौ नुनो मोनदों लोगोसेनो खम समनि गेजेरावनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव सोंहैनो हादों जेरैबायदिहाय अख्रांजों बिरलांनाय लोगोसे दैजों खांनानै लोगोसे नोंथाङा सानसेनि गेजेरावनो गुबुन दाबसे जायगायावबो थांनानै निजाय गावनि खामानिखौ मावनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो। दा बिनि अनगायैबो जोङो बिगियाननि जौगानायाव जा जोंनि जामबुं जामबुंखौबो जोङो माने जामबुंनि जुगैनो जोङो माने मोनसे बुहुमखौ जोंनि पकेटाव लानानै गिदिंथिङ नङा होमबा ज सुबुंजोंनो जोंहा गुबुन गुबुन जेरैबायदिहाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय एबा माबा मोनसे खामानि मावनाय फरायनाय सोलायनाय गुबुन गुबुन गासैबो आयदाफोरखौ एबा खामानिफोरखौ जोङो बेनि जाय माने बेजोंनो मावनायखौ नुनो मोन आरो नोंथां आबादनि बाथ्रायावनो बुंनो थाङोब्ला दा गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि मिसिनारि बायदिसिना जेबो ओंखाराखैमोन एबा बायदिसिना जों लोगोसे एबा माइ आबाद मावनाय समाव माइ हानाय माइ गायनाय एबा माइ सौनाय बेफोरबायदि मेसिनारिखौ गोदोनि समाव नुनो थाखायमोन नाथाय बिगियाननि जौगानायनि समाव बेफोरखौ जोबोद मोजां एबा गोरलैयैनो खम समनि गेजेरावनो मावनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन राहा ओंखारलांनायखौ नुनो मोनो दा नोंथाङा फोरमायनाय बायदि बिदियैनो दा सोलोंथाइनि बेलायावबो बेफोरबायदि जे जोङो न' जनानैनो फरायनो हायो लोगोसेनो आरो मोनथियै ओ खामानिफोरखौ एबा रोङै बाथ्राफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि थ्रुयैनो माने मिथिनो हायो गोरलैयैनो आरो दा बेफोरबायदि एसेबां सुबिदा जादों जोंनि समाज जौगानायाव एबा माने बिगियाननि जौगानायाव बिनिखायनो जोबोद खाबु मोनदों बिनिखायनो जोबोद खम समनि गेजेरावनो गासैखौबो खामानिखौ मावफुंनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बिगियाननि जुग याव बुंबोयोबा आरो जोबोद दंबोयो दा बुंख'नो हाया नङा होमबा दा दानि लुनायनि बेलायावनो बुंनो थाङोबा दानि समाव गोदोनि समावथ' माने बिदिनो न'आवनो दानाय न'आवनो जि ओ दानानै लुनानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मेसिनारि बायदिसिनाजों सानसेयावनो जोबोद हाजार गाहाम जि बरननानै जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय हाथाय बाजाराव फानहैनायखौ एबा बायनानै गाननायखौबो जों नुनो मोनो बेफोर मोनसे फिसा फिसा बिगियाननि जौगानाय नङा होमबा दा बिगियाननि जुगावनो जोबोद मोजांबो जादों दा बिनि गेजेरावनो गासैबो गासै खामानियावबो मोजां आरो गाज्रि थाखायायो नङा होमबा दा बिनि गेजेरजोंनो मोजांखौ बोजबना लानाया जोंनि मोनसे हुदा एबा मोनसे जोंनि खामानि दा बिनि गेजेरजों गाज्रिखौ मख'नो थाङोब्ला दा जोङो आ गाज्रिखौ बांसिनखौनो मोजांखौ बाहायनाय नुयो नाथाय बिनिफ्रायबो जोङो जेरैबायदिहाय आबाद मावनायाव जोबोद माने सुबुंफोरा बेफोरबायदि मेसिनारि बायदिसिना फैनायनि थाखाय गोदोनि समाव जाबायदि खस्थ' खालामनानै मावोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि मावनायखौ जोङो जोबोद खम नुनो मोनबाय मेसिनारि बायदिसिना जों मावनायनि थाखाय जायनि जाहोनाव जोंनि देहायारिया सावस्रिया जोबोद दुरबल एबा देहायारि गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों आरो नाथाय गोदोनि समाव मावनो दांनायनि थाखायनो जोबोद माने बेराम आजार जानाय बा बेफोरबायदि लोरबां जानायखौ बारा नुनो थाङा नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि मावनाय दांनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्रायबो बेलायाव बुंनो थाङोब्ला दा बायदिसिना गुबुन गुबुन आयदाजों लानानै दिहुननानै फाननायखौ एबा जानायखौबो जों नुनो मोनो दा जानायफोरनि बेलायावबो बिगियाननि जौगानायाव गुबुन गुबुन आयदाजों दिहनायखौ जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन आ माने बुस्थुफोरखौ दा बेफोरजोंबो जोंना खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोबोद रोंबोयो अब्लाबो दा मो मोजांखौनो बांसिन नुनो थाङो एबा जौनायखौ नुनो थाङो बा फाहामसालिनि बेलायाव बुंनो थांब्ला गोदोनि समावथ आ फाहामसालिबो गैयामोन न'खरावनो बिदि माने फाहामनायखौ एबा एफा एनै दंब्लाबो माने गोजान गोजानाव दङमोन आरो दा आथिखालाव माने नोंथाङा जानबुंनि जोहै जुदि बेयामफोर बायदिसि गुबुन गुबुन जायोब्ला हान्था मेला मोजांनि थाखाय खम समनि गेजेरावनो सहैगोन बायदिसिना बेमार आजार जानायफोरखौबो जोङो फाहामनो हायो माने फाहाम जाथावना खिनाखौ दा जौगानाय बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दा बिगियाननि जागायाव जोबोद मोजाङै जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां दा
खोनादों ना
ओ नोंथां